गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम औ। नोंथाङा दा फ्रिनो दङ ना?
ओ नोंगौ आं थारैनो फ्रि दङो।
औ ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। नोंथाङा आंजों सावरायगोन ना?
ओ हागोन दे सम होनो हागोन।
ओ जोंनि जेन'बा बर' आइजोफोरा बा बर' समाजाव आइजोफोराथ' जोंना ओ जोबोर आखा फाखा मावनाय दांनाय बा जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बिदिनो बायदि खामानियाव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा। बेनि सायाव ओ मोनसे सायख'बाय जेरैहाय जोङो ओ बर' आइजोफोरखौ गासैनिबो न'खराव दाउ अमा फिसिनाय नुनो मोनो बे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दोनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
ओ दे हागोन दे ओ ओ।
औ औ।
ओ नोंगौ थारैनो जोंनि बर' आइजोफोरा बुहुद आखा फाखा मानो होनबा मावनाय दांनायफोराव गासैयावबो जेना नगौना नङा?
औ नंगौ।
बुंनो थाङोबा हौवाफोरजोंनो हमान हमान खामानि मावो जों होनोबा
औ नंगौ औ।
गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदिनो सानदुं अखा सैसोननो हाग्रा मानसि आरो बेबायदिनो मावखुबग्रा मानसि।
औ नंगौ।
दा बेबायदिनो गोबां बेबायदि न'खराव जोङो नुनो मोनो फिसिनायफोरखौ नंगौना नङा? दाउ अमा फिसिनायनि बागै जुदि बुंनो थाङोबा गोबां बेबायदि डमेस्टिक एनिमेलफोर दोङो नंगौना न'आव न'आव?
ओं।
बेबायदि जिब जुनारफोर दङ दा बेफोरखौ फिसिनानैबो जोङो बांसिननिख्रुइ बांसिन बेबायदि रांखावरियाव जोङो मा इनकाम खालामनो हानायखौ जों नुहुरनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
सानो बिनि गेजेराव फिसिनाय फोरनि गेजेरावनो बांसिन बेबायदि आंनि बुजिनायाव आरो मोनदांनायाव आं सानो जे बेबायदि मोसौ आरो अमाफोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों बांसि सिन बेबायदि मा होनो रां खामायनो हायो होननानै आं सानो।
औ नंगौ।
आरो मानो होमबा जोंनि बर' मानसिफोरा बेबायदि फिसिनायफोरजोंनो न'खर सलायनानै जायो बांसिनानो।
औ- औ नं
गामि ओनसोलाव बांसिनानो बेबायदि मा होनो बेबायदि साखरि मावनाय आरो गोदोर बेबायदि मोजां फरायनायबो थाया ना थाय बांसिनानो दिनैसिम बेबायदि फिसिनायफोरदोंनो न'खर सोलिबाय थादों आरो फिसिनानैनो बेबायदि जाबाय थादों नाथाय अब्लाबो माखासे दोनैनि दिनाव फिसिनायनि माखासे फरमुलाफोर दोङो आरो बेबायदि जुदि फिसियोबा सानो आङो बां सिन मा होनो आर्थिक बिखयाव बेबायदि जौगागोन होननानै आं सानो। मानो होमबा जेरै फिसिदोंब्लाबो नाथाय माखासे फरमुलाफोर बायदि फिसियोबा जोङो बांसिन माबा मोनो जेरै मा होनो मोसौफोर फिसियो नोंगौ। जोंनि बर'फोरनि न'खरावथ' मोसौ नुयि बेबायदि न'खरानो गैखाया।
औ।
मानो होमबा गासैबो बेबायदि आबाद मावनानै जानाय जेब्ला अब्ला मोसौ फिसिनायनि गेजेरजों बांसिन बेबायदि थाखा खामायनो हायो होननानै आं सानो मानो होमबा जोंनि सिंग गोब बां बेबायदि मोसौफोर फिसियो जारसि मोसौफोर आरो मोसौ फिसिनायनि गेजेरजों माख खालामनो हायो मोसौखो फिनायदो लोगोसे बेबायदिनो हालिबो एवजायो। आरो दामब्रि फिसियोबा बेबायदिनो फिसाबो मोनो लोगोसे आरो गाइखेरबो मोनो। आरो बेबायदिनो बिनि गोबोरखिखोबो जोङो जुदि थुबुहै जुदि बुथुमनानै जेनेबा जोङो ट्रेक्टर हिसाब फाननानैबो जों मोननो हायो। आरो बिनि अनगायैबो।
मोसौ फिसियोबा बेबायदिनो गाइखेरखौबो जोङो फाननानै जोङो मोनजानो हायो मानो होमबा
औ।
जारसि मोसौ फिसियोबा दिनै जारसि मोसौ सौ मासेया सानसेयाव पास लिटार सारि लिटार इदि गाइखेर होयो। बेबायदिनो जारसि मोसौखो सानसेयाव खोननै सेरनो हायो गाइखेर सेरनो हायो। बेबायदिनो गोबां थाखा खामायनो हायो। गोबां थाखा खामायनो हायो बेबायदिनो आरो अमा फिसिनायफोरनि गेजेरजोंबो अमा फिसा लानायनि गेजेरजों मासे अमाया बेबायदिनो सात ताहात्ता खमबाबो गोबां बेबायदि थाखा खामायनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आहा बेबायदि इमान गोथौ अबिगता गैया नाथाय बरटमान आङो मेगनाव जिखो नुदों आरो जिखो मावनानै जोंनि खाथि खाला फोराव बेबायदि थाखा खामायदों आं बेसांखोनो होनबाय।
औ नोंथां आ बिदिनो जिब जुनार फिसिनाया जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे आंगो हुदा खामानि आरो आ बिदिनो बिस सोरो ओ दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै रां मोननाय रां मोनो। फानोब्ला बे रांखौ जोंनि। न'खर सालायनायाव बिसोरो मदद खालामो बा हेफाजाब खालामो आरो। ओ अमा मासे जुदि ओ फिसिनानै। ओ गु दानसिम बा दाइन दानसिम फिसिनानै बे अमा मोनासेयाव जुदि। ओ जिदाइन रोजा जिद' रोजा बेफोरबायदि रां मोनोब्ला। बे रांङा जोंनि न'खर सालायनायाव। हेफाजाब होयो बा मदद होयो होननानै बुंजायो आरो नोंथां बिदिनो। ओ। जोंना दाउफोरखौबो ओ जेबो आदार जेन'बा आदार बायनानै होलायनां ङा न'फोरावनो माइ बा ओंखाम खालाय बा माइरंफोरखौ सारलनानै। होब्लानो बिसोरो जायो आरो बिसोर हाग्राफोरावबो एम्फौ एनला नागिरनानै जायो आरो। बिदिनो गोबां रोखोमै। ओ फिसिनो हायो ओ फिसिनानै। रां आरजिनो हायो बेखौबो मिथिगौ आरो आथिखालनि मुगायाव ओरैबायदि। बि ओ उम दङ' जे गासैनिबो न'खरावनो। ओ मासेब्लाबो बोरमा बा मोसौ। बा अमा बेफोरबायदि जुनारखौ नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिसो ओ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनायाव जेबो खस्थ' गैया खालि। आदार होनांगौ बा। अमाखौबा आदार होनांगौ बा बोरमा मोसौखौबा दोस्लायबाय थानांगौ आरो। बिदिनो ओ सानसेयाव खोननै बा खोनथाम बेबायदि दोस्लायनानै। नैनो ओ मोसौ बोरमाखौ फेदेरलांनो हायो आरो। जेबो ओ बे बायनाय आदार बा ओ बिदि। ओ मुलिफोर बेबायदि होलायनांङा आरो ओ जोंहा। आइजोफोरा गोबां मोनथिगौ बेफोरनि सायाव माबायदि। ओ फिसिनानै। फेदेरनानै फाननो फानोब्ला रां मोनो बेफोरखौ मिन्थियो आरो आइजोफोरा। ओ बिदिनो बिसोरो। दाउ दाउ बा अमाखौ फाननानैबो जि दानायफोरावबो बिसो रो बे दाउ अमा फाननाय रांजों खुन्दुं बायनानै जि दायो आरो बे जिखौबो फाननानै बिसोरो आरोबाव मा खालामो। रां आरजिनो हाबावो आरो नोंथां। बा बिदिनो जोंङो गोबां मबाइलफोरावबो नुलासोयो जे। अमानि फार्म खुलिनाय बोरमानि फार्म खुलिनाय बा मोसौनि। फाराम खुलिनाय बेफोरबायदिखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो। मानो होनना बुङोब्ला ओ गंसे फारामाव जुदि ओ। जि बा नैजिथा अमाफोर थायोब्ला बे अमाफोरखौ मास। दाइन दाइन मासफोराव जुदि फानोब्ला बेयाव। से लाखनिबो बांसिन रां मोननो हायो होननानै जों खोनानो मोनो आरो। ओ बिदिनो। जोंङो आरोबाव बुंबावनो हायो ओ बिदिनो। ओ मोसौफोरखौबो फिसिनानै। मोसौ फिसाबो मोननो हायो आरो बेजों गाइखेरफोरखौबो। ओ गाइखेरनिफ्राय गोबां ओ जाग्रा मुवा बेसादबो बानाय जायो आरो। बिदिनो गाइखेरनिफ्राय पनिर। ओ गायखेर दाखा बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो जुदि आरोबाव औ औ बुंबावनो हायोब्ला बुंजागोन नोंथां।
ओ थारैनो नंमारगौ मा होनो। बेबायदि फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोंङो थाखा फैसाखौ खामायनो हायो आरो।
औ औ
गोबां न'खरफोरावनो गोबांनि न'खरावनो बेबायदि फरायनायजों लोगोसे मा होनो फरायनायावल' जोङो आसा खालामना थानो हाया मानो होनबा फरायनायजों जोङो साख'रि मोनथारगोन होननानैबो जोङो आसा खालामनो हाया नांगौ ना नङा
नंगौ नोंथां
मानो होनबा दानि दिनाव सुबुं अनजिमाया बेबायदि पलिउसना बांनायजों लोगोसे आं बेबायदि मा होनदों फरायनानै जोङो आसा खालामथारनो हाया जोङो रायखौ खालाम नो हायो नाथाय जोङो ट्राइ खालामनायजों लोगोसे मोनथारगोन होननाबो जोङो बुंनो हाया मानो होनबा दिनैनि दिनाव बहुद बादायलायनायनि दिन जाबाय
औ औ
बेखायनो जोङो थायोबा बेबायदि मा होनो जिब जुनार बेबायदि बोरमा अमा फिसिनायाव जोङो मा होनो साक्सेस जानो थाखाय थाखायबो जोङो माखासे क्लासफोरफोरखौ जोंनि थाखाय लानाया मोजां
औ नंगौ नोंथां
मानो होनबा जोङो नुनो मोनोमोन सिगाङाव बेबायदि बोरमा अमाफोरा मा होनो बेमार जानायखौनो जों खोनानो मोनामोन।
औ औ नंगौ
नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा खोनानो मोनो गोबां बेबायदि बेमार गोबां बेबायदि मा होनो बेमारजों थैलांनायफोरखौ जों नुनो मोनो दाउफोरफोरखौ गासै जिब जुनारखौनो जों डमेस्टिक एनिमेलखौ बेमारजों जोङो थैलांनायखौ नुनो मोनो बेयावखायनो जोङो बेफोरखो फिनानैबो जोङो जिबनाव सोलिलांनो हायो आरो हाजासे जोङो रांखान्थियाव जोङो आवगायनो हायो बिनिखायनो जोङो माखासे बेबायदि नियमफोरखौ ट्रेनिंफोरखौ क्लासफोरफोरखौ जोङो
औ
बेफोरखो लानायाबो जोंनि थाखाय मोजां होननानै साननो हायो मानो होनबा
जोंनि जिबनाव जोङो फरायनायजों थानायजों लोगोसे बेफोरफोरखो जोङो सोलोंना लानायाबो जोंनि थाखाय मा होनो इयुनाव जोंनि थाखाय मोनसे मा होनो हेफाजाब खालामो जोंखौ जोंनि जिबनाव जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो दिनै गोबां बे बेबायदि लाइमोनफोरा जोंनि बर' सेंग्राफोरा
औ
जों नुनो मोनो गोबां बर' सेंग्राफोरा दिनै फार्मिं ब्रयलार फार्म बनायदों बेबायदिनो अमा फार्म बनायदों। गोबां बेबायदि बोरमा फाराम बनायदों नाथाय बांसिनानो माने साकसेस जायाखै नाथाय खम भागा माने बे फारामजों माने गसंथानानै हादों।
नाथाय जोङो मा माखासे क्लासफोरफोरखौ फरमुला बायदि जोङो फिसियैनि थाखाय गोबाङानो साक्सेस जायाखै आरो गोबाङानो मा देर जै मानो होनो मुलाम्फाखो मोननो हायाखै
औ नंगौ नोंथां जोंहा रायज्लायनायनि समा जोब्बाय ओ नोंथांजों आङो रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथाङा आंनो मोनथियै बाथ्राखौ फोरखौ मोजाङै फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय
औ दे दे धन्यबादसै